नोंथां औ खोनादों
औ मोजाङै दङब्ला
उम
नोंथां औ औ दा जोङो एसे सावरायलायनो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां दे औ जोंनि दोरोङारि दानाय लुनाय
औ औ औ दोरोंङारि दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायगोन आरोना दा
नोथां आं एसे जागायनोसै सानबाय जेरै जों दोरोङारि दानाय लुनाय होनोब्ला जोंहा गुबै बा मैखोम जोंनि दानाय लुनाय जिफ्रानो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर' हारिनि आंगो सिनायथि होग्रा बा जोंखौ सनमान होनानै जों बेखौ मिथिं दावथि गिदिर उन्दैफोरखौ जों सनमान होनो जों बाहायनाय जिया जाहैबाय आर'नाइ।
आर'नाइ नंगौ
खौ जों गासैबो हौवा हिनजाव गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो जों बेखौ गोदोनायावहा जों बेखौ गानहोयो बा फालियो होनना बुङो बेखौ आर'नाइ फालियो नंगौ बेनि उनावनो जाहै बाय जोंनि बर' हारिनि आंगो आइजोफोरा गाननाय जिया जाबाय जोंहा दख'ना बा फास्रा नंगौ दख'ना जाबाय फास्रा नंगौ आरो जोमग्रा बेफोरबायदिखौ जोंनि आइजोफोरखौ गाननाय जों नुयो आरो बेबायदिनो जों बर' सुबुंनि हौवा सुबुंफ्रा गानो जोंहा गामसा माने आर'नाइबो लायो बा फालि लायो बेबायदि आरो आरो दानायनि बा आथिखालाव जों जोंनि दोरोङारि दानाय बायदि बा गोदान मुगानि जों दानाय जिथु जों आर'नाइनि गस्ला होनना बुङो। बेखौबो जों गाननाय नुनो मोनो जानाया औ नंगौ आरो उ बे बेखौ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय
नंगौ दा आङो नोंथांनि सायाव एसे फोरमाय होननो सानदों आरो नोंथां माने सिगांगो बाथ्राना माने दानाय लुनाया माने बर' हारिनि मोनसे समाजारि बा हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जिउनि मोनसे माने अनजाथाव बाहागो बा अनसायजानाय बाहागो आरो नोंथां माने गोदो गोदायनो माने बर' सुबुंफोरा गावसोरनि न'खराव बाहायनाय बा गाननाय जोमनाय सि जोमा आरो आबाद ओ बा बायदिसिना ना हमनायनि आवजादफोरखौ आखाइजोंनो दानानै लुनानै लाबोदों आरोना नोंथां माने जों नुनोबो मोनबोदों औ ओमफ्राय बे आर्टआव माने बर' सुबुंफोरनि माने उन्दै मोगा मोगि गियान आरो आखायाव थानाय रोंगौथिखौ फोरमायो आरो ना नोंथां माने दानाय खान्थिफोर माखासे दङ माने बर' समाजाव दानाय खामानिया गाहायै हिन्जावसा ओ बा ओ सि ख्लाफोरनि सायाव सोनारो आरोना नोंथां माने ओ गोदोनि समाव मोनसे मोजां न'खराव हिनजावसा फ्रा हिसानसालि दानाय रोंनाया मोनसे अनिबार आथारमोन आरो नोंथां माने हिसानसालि बा आवजारफोर माने बर' हिन्जावसाफोरा काट बा बेयाव बानायनाय हिसानसालि बाहायनानै सि दायोमोन आरोना नोंथां ओमफ्राय बेयाव ओ बायदिसिना आवजारफोरबो थायो बे जेरै थं खा ओमफ्राय माखु थायो। ओ गनद्राय थायो बांला बायदि आवजारफोर बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां माने गोदोनि समाव औ गोदोनि समाव दानाय-लुनाया केबल न'खर न'खरनि थाखायल' माने आथारमोन आरोना नोंथां न'खरनि थाखायल'मोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव बेयो मोनसे रां खामायनायनि देर राहा जाबाय बाय आरो ना नोंथां माने रां खामायनायनि माने बर' दख'ना आर'नाय आरो बेयाव बानायनाय सोलोंथायारि बेसादफ्रा बबेबा हादर हादरसा फोरावबो गाहाय माने बाजार मोननो हाहैदों आरो ना नोंथां माने जेरावबो बेयो बर' न'खर न'खरनि माने रांखानथियाव हेफाजाब होदों आरोना नोंथां
आरो जों दा आथिखालाव नुनो मोनो जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफ्रा बा न'खरफ्राव जों बांद्राय सान दानानै गाव हारसिंनो दानानै जों गावनि जोमग्रा बा ड्रेस बेखौ जों नुनो मोनला बुहुद गोबोद जोबोद खमाय औ बांसिनानो जों बाजारफ्राव बायनायखौसो नुनो मोनो जेराव जोंहा साफा सानै ओ सानैसो आथिखालावहा डिजाइनारबो ओंखारबाय दख'नानि वेयबिं बियो जिनि वेभिं खुलिनानै बिथांमोनहा इनदि जि दख'ना आर'नाइ गामसा जोमग्रा फालि बेफोरबायदि बाजाराव फानो बेफोरखौनो जों आइजोफोर बा जोंनि बर' सुबुंफोर नङाबा जोंनि हौवाफ्राबो बेखौ बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनोसै खालाव जों बेफोरबायदि जुदि बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि दानाय- लुनायनि रोंगौथिया इयुनावहा गोमालांगोन नामा नोंथाङा मा सानो बेफोराव
दा दानाय लुनाया केेबल मोनसे खामानिल' नङा बेयो बर' हारिनि नुथाय आरो सिनायथि आरोना नोंथां माने ओ दानि गोदान जुगाव गाननाय-जोमनायनि रोखोमाबो बा रोखोमासो सोलाय ब्लाबो माने बर'फोरनि हारिमुवारि दख'ना आ आर'नाइ आरो बेयाव लुनाय बेसादफोरनि माने गोनांथाया एंगारजायै थाबाय थागोन आरोना नोंथां आंनिबा माने बे मोजां हारिमुवारि औ औ
जोंनि सिगांनि बा आगोलनि जोंनि आइ आफामोननि जुगावहा बिथांमोना आं मोनथिनाय बादिबा आं मोनदांथि बोनाय बादिबा बिथांमोननि जुगाव गुजिगुजौ जौखोनदोनि हिनजाव सुबुंफोरानो दख'ना बा जि दानो रोङोमोन गोदोनि नाथाय आथिखालावहा जों दानि लाइमोन सिख्लाफोरखौ बा सेंग्रा-सिख्ला सिख्लाफोरखौ जों बेबायदि रोंगौथिखौ नुनो मोननाय जाला नोंथांमोनहा दानि लाइ सेंग्रा-सिख्लाफ्रा बेफोर दानाय-लुनायनि आखाइनि हाबाफोरावहा जा एंगारलांनो हमदों नामा नोंथाङा मा सलनि ह
बे दा बे मोजां हारिमुवारि माने गियानखौ गोदो मिरुनिफ्राय सुबुंफ्राबो माने लाखिनाया गोनां आरोना नोंथां माने लाखिनांगौ आरोना नोंथां माने बेखौनो आसा खालामो माने बर'आ बर' हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो बख्रुइबो मोजां आरो गोमसार हारिमुवरारि मोनसे गियान दानाय-लुनाय आरो ना नोंथां माने गोदोनिफ्रायनो बर' न'खराव सिथ्ला एबा हिनजावसाफ्रा दानाय-लुनाय एबा हिसानसालि दानाय खामानिखौ सोलोंनाय माने बायध्य'था मुलक माने आर्टमोन आरोना बेयो नोंथां
बि
माने औ बर'फोरनि माने औ
नंगौ जोंनि हाबा हुखा जेब्ला जोङो नोंथाङा जे बुंबाय दायो नोंथाङा फोरमायबाय बायद' थामोन होननानै माने मावथारनांगौ बायद'था माने माव नांगौ औ बेबायदिनो जोंनि हाबा हुखा जाब्ला जेब्ला न न'खर मोनसेनिफ्राय आलादा न'खरावहा जों गावनि फिसाजो बा बिब' बिनानावखौ जों हाबा हरो अब्लानिया बे हाबा हरनायावहा जों बिथांमोननो ओ हिनजावनो बा हौवा गोदाननो हिनजाव गोदाननो बा हौवा गोदाननो जोङो ओ थोरसि खुंरि ल' थाजों लोगोसे जों बे इसान इसानखौ हरफायोमोन नंगौना नों नोंथां नोंथाङा नुदों खोमा हाबायावहाय हाबा थिलिनिफ्राय जों बेखौ फार्निचारफोरजों लोगोसे जों इसानखौ हरफायोमोन बेयो जोंनि आंगो नांथारगौ नेमखान्थिमोन बेे इसान इसानखौ हरथारनांगौ औ नाथाय आथिखालाव जों बे इसान हरनायखौबो नुनो मोनला
नुनो मोनला
बेबो एसे एसे गोमालांनो हमदोंसै नंगौ नोंथां? आं आ जिबायथु माव मोनदांथि मोनगासिनो दा आथिखालनि हाबाफ्राव हाबा हुखाफ्राव जों जेब्ला जों हिनजाव गोदान लायो बा जों हिनजाव गोदान हरो अब्लानिया जों थोरसि ल'था ख- खुरियाथ' हरनाया दं दाबो नेमखान- थिया नाथाय जों बे औ इसान हरनायखौ जों नुनो मोननाय जालिया। बेबायदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सि- सिख्लाफ्रा इयुनावहा दानो नुनो रोंनाय खान्थिया बा रोंगौथिया गोमाालां होननानै आं सानगासिनो नंगौ।
माने बर' आइजोफोरा माने दाउ अमा बोरमा हांसो बायदिसिना फिसिनानै माने हाथाय बाजाराव फानो आरो बे फाननानै मोननाय रांजोंनो खुन्दुं बायना सि दायो आरोना नोंथां माने नख न'खराव खुन्दुं बायना दानो हायाब्लाबो गुबुननि आदि लाबोनायखौ जों नुबोदों बा नुनो मोनदों बा हुदाबो दं आरोना नोंथां। माने आथिखालाव बांसिन जायगायावनो बर' आइजोफोरा माने दारिमिन फसंना गावनि आथिङाव गसंनानै माने लोगोसे खाम खामानि गैजायै मानसिफोरनो खामानि होनो हादों बा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
नोंखौ नोंथां
बर' सिख्लाफोरा माने हमना ला बायदिफोरावनो दा सिानाय नोगोराव माने बे थन लानानै साख्रि बादि थिसनानै रां खामायबोनाय बेखौबो जों नुनो मोन्दों आरो ना
औ नंगौ नोंथां आं बेनि जागायै एसे बुंनोसै। सुवलखुसि होनबा बे मानसेस्टार अफ आसाम होनना बुंनाय जायो। मानचस्टाराव आसाम माने जों बेहाय जि दानायनि दोरोंफोरा बां सिन दं बा आसामावनो बयनि ख्रुबो बांसिन जि दानाय दोरोङा सुवाललकुसि होननाय जायगायाव दं कामरुप रुरेल जिल्लायाव गोलैयो बेयो। बेहाय आं खेबसे थांदोंमोन खेबसे एसे नङा आं खेबनै थांदों। बेवहाय गंफ्रोमबो न'खर आवनो सि दानाय नि वयभिं दं। गंफ्रुमबो न'खराव आरो बेवहाय मानसिफ्रा हिनजाव आइजोफ्रासो दाहैयो सिखौ आरो हौवा मानसिबो दं दानो रों गोरों औ जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबां सुबुंफ्रा बेहाय ओ वेबिंफ्राव सि दाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ बिथांमोनहा रांखावरिबो खामायदों बा रांखावरि खामायनानै एसे एनै न'खरखौ सालायहरदों आरो आं बेहाय एसे खोनानो मोनदों बेहाय इरि खुन्दुं बा मुगानि बा पाट नि खुनदुंजों जि दानाय बेयो जोबोद मोजां बेयो जोबोद मोजां बिथांमोना बेखौ गोनोखोआरि खानथि बादियै बिथांमोना लेबरटरियावबो टेस्ट खामनानै बिथांमोना खुनदुंखौ टेस्ट खामनानैसो बिथांमोना रिसानफोरखौ बा जिखौ बानायो बेहाय दाहोयो आरो जाय दायो बा बर' आइजोफोर सुबुंफोर दानायावहा बिथांमोनहा बेखौ थिखा बायदिहै दायो हमना ला आं बिदिनथि बादियै बुंनोसै हमना ला सासे वेभिंनि बि गोमाया मोनसे मुगानि दख'नाखौ बिथाङा ब्रैजि रोजा राङाव फानगोन बिनि बेसेना जाबाय ब्रैजि रोजा बिबायदिनो बिथांहा खुनदुं होनांगोन गासैबो वेबिंनि इसानफोरखौ बिथांनो होनांगोन दा ग्रा जाय सुबुङा बा आइजोआ दागोन बिथाङा गांसे दख'नायावहा बिथाङा बा रोजाबा बिदि मोना मोनो गांसे दख'नायाव आरो बे गांसे दख'नाखौ फोजोबनो थाखाय सासे सि दाग्रानो एक्सपार्ट जायो जि दायो दाग्रा बेनो थाखाय सान बा सानद' बिदि नां गौ जायो होनना बुं खोनादों मोनदों आरो बेबायदि
थारैनो दा नोंथां समासों बार
नंगौ सावरायनोबा गोबां खोथा दं आरो
दं औ दा जोङो एसेनोसै आरोना नोंथां बा नोंथांजों रायलायना जोबोर गोजोननाय मोनदों । आंनो एसे सम होनायनि थाखाय आङो नोंथांनि थाखाय रोजा रोजा साबायख'र नोंथां दे एसेनोसै ।
दे एसेनोसै गोजोननाय थाबाय ।